खोनादोंना
औ खोनादों
औ आ आङो नोंथांनो कल खालामनायानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना हाया
औ हागोन दे
बर'नि दोरोङारि फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंहा दङ गोबां नङा होमबा बिनि गेजेराव नो आङो मोनसे मागो फोरबो एबा मागो दमासिनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा सावरायग्रोनोसै बिनि सोमोन्दै
औ जागोन दे
मागो होननानै बुंबा जोंहा माग दानाव जायो बे मागोखौहाय माग दानाव खुंनाय जायो एबा बर'नि मोनसे बेबो आंगो फोरबो बे फोरबोआवहाय गुबैयै बर'फोरा जानाय लोंनायखौ बिथा खालामनानैबो खुंनाय जायो आरो जेराव बेवहाय मागो होननाय लोगो लोगो जोंनि गोसोआव थाब जाखांफैयो जे फिथा सौराय जानाय बे दिन बेयो जोंनियावहाय सिगांग्रो जाखांफैयो आरो जेरै बैसागु होननानै बुङोब्ला रंजानाया सिगांग्रो जाखांफैयो थिग बेबायदिनो मागो होननानै बुङोब्ला जोङो फिथा सौराय जानायनि खोथायानो फैग्रोयो आरो मागो फोरबोखौहाय गोदो गोदाय बांसिन गाजा गोमजायै खुंनाय जायोमोन नाथाय आथिखालावहाय एसे सोलायबो बोबाय आरो गोदो गोदायहाय मागो दमासिखौहाय जेरैहाय ओ बेलागुर सावनाय जायोमोन बेलागुर सावो बेलागु गुरै आ सावनो थाखाय से दाननि सिगांसोनिफ्रायनो रेडि खालामनाय जायोमोन एबा बिनि बिनि थाखाय थियारि खालामनानै जिगाबफोर बाय औवा बायदिसिना गायनानै बे खौ खुंनो थाखाय गाजा गोमजायै रेडि खालामनाय जायोमोन आरो बिनि उनावहाय मागो स फैयोबा बे बेलागुरखौ सावनानै बयबो रंजायोमोन एबा इसोरनाव बोर बियोमोन आरो बिनि उनावहाय आरो मागो गाबोन बायदियाव मागो जागोनबा दिनै बायदियाव मोनाबिलि समावबो जेब्ला दावमा दाउसाफ्रा गावनि बासाफ्राव हाब्बा बेबायदि खोमसि रोमा रोमि समफ्रावहाय जोंनि बर' नि बे जे बारि बागान बेबा बिफां लाइफां जाय बिफांफ्रा फिथाइ होयो बेफोर बिफांफोरखौहाय औवा औवानि थेवोल जिरनानै एबा जिगाबफोरजों एबा रायदोंफोरजों खानानै लाखिनाय जायोमोन आरो बेयावहाय मोनसे फोथायनाय दंमोन जे जायनो बे बिफांफोरखौ बेबायदि खानानै लाखिया अब्ला बिफाङालायनो फिथाइ थायनो मोजाङै रोङा एबा मागो जाहोयो होननानै मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो ओंखायनो बेबायदि नेमखान्थिखौ फालिनानैहाय बेबायदि खानानै लाखिनाय जायोमोन आरो जेरैहाय न'मा न' न'मा न'खौबो आइजो माहारिया खोमसियावनो सिखारनानै गोबोरखिजों लिरथेनानै दोननाय जायोमोन माने न'खौ खाथेनानै दोननाय जायोमोन जाहाथे न'नि माइनावा जेरावबो दा थां बेबायदि ओ खालामनाय जायोमोन आरो बिनि उनाव न'खरनि आइजोफोराहाय खोमसियावनो सिखारनानै दु दुगैयोमोन माने बिदि मोनसे फोथायनाय दङ जे दाउखा मासे दाउखा मासेबो नुनो मोनानो एबा दाउसिनफोराबो नुनो मोना बे हिनजावफोरनि सिला सिबनाय आरो बे दुगैनायखौ आरो बेनिखायनो न'खरनि आइजोफोराहाय फुङावनो सिखारनानै खोमसि खोमसियावनो सिखारनानै न'खरनि खना खनला सिथला लामा बेफोरखौ फिस्रांजोबनायनि उनावहाय दुगैनानै लोबनानै बे फिथा सौराय साव सावनायावहाय मु मुखुब जायो मोन आरो आरो बेदि मोनसेबो फोथायनाय दङमोन जे मागो समावहाय फिथा लावदुम खौ जानाय जाया होननानैबो मोसौनि खुगायावहाय दुमालु जायो होननानैबो मोनसे फोथायनायबो दङमोन बेबायदिहाय मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो खायसे खायसे मागो सम समावहाय लावखार ओंखामबो जायो बेबायदि ज' ज' लोगो नांलायनानै लावखार ओंखाम जालायनाय बेबायदि हुदाबो दं आरो जोंनि ओनसोलावहाय दा आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों दि नोंथांनि ओनसोलावहाय मागो दमासि नि फोरबोखौहाय माबायदिहाय खुंनाय जायो एबा नोंथांनि ओ रोंगौथियाव माबायदिहाय बेफोरबायायदिया बेफोरखौ आङो एसे मिथिनो लुबैदों आरो
मागो फोरबो होनोब्लाथ' नोंथाङा जि हायो एसे बुंलांबाय
औ
मागो फोरबो होननानै बुङोबाथ' जोंहा जोंनि बर'फोरनि मोनसे फोरबो बेयो जाहैबाय जोंनि बोथोरारि फोरबो होननानै बुङो जों बेखौ बेयो जोंनि जोबथा फोरबो बर'फोरनि थाखाय बे फोरबोखौ जोङो जेब्ला जोंहा ओ जोंनि बर' न'खरफोरा बांसिनानो आबाद मावनानै जाग्रा। ओ सुबुं बे आबाद मावनानैहाय जोङो ओ नि ओ होखांनानै मारा होखांनानै आरो ओ माइ बिदांफोरखौ जों बाख्रियाव सोनानै जोङो ओ एसे रंजानो सम मोनो
औ
ओ फ्रि टाइम मोनो जोङो माइ हाखां आरिखां बे समावहाय जोङो बे मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो मागो फोरबोआवथ' जोंहा ओ जुनियायै जोङो फिथाइ सौराइ जानायनि खोथाखौनो जोङो मख'नांगौ जायो बेनि सिगाङावहाय जोङो मागो फोरबो ओ जागायो होनोब्ला जोङो पुसदाननि ओ जोबथा साननिफ्रायनो जागायो होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला बै सानखालि जोङो गामि नि गथ' गथायफोर ओ ओ ज' जानानै लावखार ओंखाम जायो बा जोङो बेलागुर सावो। नङा होमबा दिनखालि ओ जाय बेलागुरखौ जोङो औवा बिदिनो जिगाब थालिर ओ बिलाइ बायदिसिनाफोरजों बानायना लानाय जायो बे बेलागुरखौ जोङो ओ स्नि सान सिगां बा जोङो जायगा लानानै जायगा ओ दानसे गाहामनि सिगांनिफ्रायबो बानायनानै लाखानायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जोङो बेलागुरा रेडि जायोब्ला जोङो ओ मागोनि सानसे सिगाङाव बेहाय जोङो दुगैयै लोबै ओ बेलागुरखौहाय बावनाय जायो
औ
बे बेलागुरुआव सावनानै जोङो ओ आरोबाव जोङो मागो फोरबोजों मोनसे ओ ओ फोथायनाय दंबावो जे जोङो फिफां बारिनि फिफां लाइफां गय नालेंखर खान्थाल बायदिसिनाफोरखौ जोङो ओ खानाय नङा होमबा बे खानायावहाय जोङो बांसिनहाय जोङो ओ माइ दांग्रि सरनाय थेंगलजों जोङो खानायखौ नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला बे माइ बिदांफोरा जोंहा जेरैबायदि रग' रग' फिथाइ थायो बेबायदिनो माइ बिदांफोरबायदिनो जोंनि गय खान्थाल थाइजौफोराबो जाहाथे रग' रग' बिदां बह्रा जाथों होननानै जोङो बे माइ सरखोनदा थेगलफोरजों खानाय जायो थिग बेबायदिनो जोङो जिगाबजोंबो जोङो जायगा लानानै जायगा खानाय नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव बेफोर हुदाफोरखौ जों एसे एनै गारलांनाय नुनो नुनो मोनदोंसै नाथाय आंनि साननायाव बेफोरबायदि ओ दोरोंखान्थिफोरखौ जों लाखिनांगौ मानो होनोब्ला बियो ओ मोनसे फोथायनायल' नङा जोंनि बे हारिमुनि मोनसे बाहागोबो बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि दोरोङारि नेमखान्थिफोर खौ जोङो ओ मानिनानै सोलिनांगौ बेबायदिनो जोङो गय खान्थाल खानायनि बेला यावहाय ओ जोङो गोदो गोदाय ओ मोनसे फोथायनायाव दंबावोमोन जे ओ बिखुङाव गथ' बानानै ओ खायोब्ला खायोब्लालायनो माने फिथाइआ बांसिन आरोबाव जाबखो जाबखो थायोमोन होननानै जों फोथायोमोन। बेबायदिनो जोंहा मागो फोरबोआव होननाय लोगो लोगोनो फिथा सौराय जानायनि खोथाया बेरखांबाय दा फिथा सौराय जानायावहाय जोंहा ओ गोबां रोखोमनिायो फिथा सावनाय जायो जेरै एन्थाब फिथा आरो लोगोसे नालेंखलनि लारु सिबिं लारु बायदि ओ बेबायदिनो जोंहा बेफोर फिथाफोरखौ जोङो माइब्रा माइरंनिफ्राय बायनानै लायो माइब्रा माइरं दे नोंथाङाबो एसे बुंदो
औ नोंथाङा फिथानि सोमोन्दै रायलायदों नङा होमबा फिथाखौ जोंनिखिबो बेबायदिनो जे मागोनि मागोनि ओ से अक्ट'नि सानसे सिगां एबा ओइदिनखालि सोमनानै दोननाय जायो आरो बेलासियाव देनाय जायो बेनि उनावहाय हरनिफ्राय सावनाय जायो बेबायदिनो जोंनियावबो एनथाब फिथा जायो थावनि सिथाव जायो बे नारेंखलनि लारु बानायो बेबायदि बानायनाय जायो आरो जेरैहाय एनथाबखौहाय बानायनो थाखाय जोङो माइरंखौ सोमग्रोनांगौ जायो थाम घन्टासो सिगां जोङो माइरंखौ सोमग्रोनानै दोनो जाहाथे माइब्रानि आथाया मोजां जायो बेबायदि माबानानै बिनि उनावहाय उवालाव देयो दिंखि गोनांफ्रा दिंखियाव देयो नाथाय आजि खालि उवाल एबा दिंखिखौ बाहाया लासिनो बिदि मिलफ्राव सौहैनाय बेबायदिबो जों नुसै आरो ओमफ्राय माने बिदि बाहायसै नाथाय सिब उवालाव देनाय आरो दिंखियाव देनाय एबा मिलाव सौनायजों गोबां फाराग थायो माने आथाया राननाय जायो गुदुंजों बैयावहाय बिनिखायनो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन उवालखौनो बाहायनाय दासिमबो दङ आरो उवाल देजोबो बेनिल' नङा बे फिथाखौ माइरंखौ सोमखांनायनि उनावहाय माइरंखौ दैखौ गारनाय जायो माने फसरनानै दोननाय जायो जेब्ला माइरङा मोजां एसे रानहांबाय अब्ला उवालाव देनानै मोजाङै दुफु दुफु देनानै सालिनानै फिन दे देफिननाय जायो आरो माने देलाय सालिलाय बेबायदि बिदि खालामनाय जायो माने खर'खौ देफिनबाय थायो बेबायदि देनानै उनावहाय जेब्ला फिथाया सावजागोन बाय दि दुफु जाबायब्ला अना अब्ला बेखौहाय एनथाब साव नाय जायो एन्थाब सावनो थाखाय अनखौ नालायनांगौ बेबायदि जेबो नङा जायखिया अन जानानै अन अनखौहाय साराय गुदुङाव होनानै बेयाव माबा मोनसे होदेरनानै जेनबा नारें खल होयो खायसे खायसे सिबिं जों सिनिजों लगायनानै होयो बेबायदि होनानै थनबानो एन्थाब महर मोनो आरो आरो लारु होननानै बुङोब्ला जेरै थावनि सिथाव होनना बुङो जायगा जायगा थावनि लारु होननानैबो बुङो जोंनिखै थावनि सिथाव होननानै बुङो आरो थावनि संनायखौ बेखौ माबानो थाखाय दैजों लगायनांगौ जायो दैजों लगायनानै नोंनो जिबाय दि सेबनि नांगौ बेबादि जिबायदि महर होनो गोसो बेबायदि होनो हाथाव बानायनानै साराय गुदुङाव थाव गुदुङाव होनाय जायो आरो उनावहाय मोनबाथाय खांबाय बेबायदि बानायनाय जायो बेबायदिनो मागोआव जेब्ला फिथा सौराइ सावो बेबायदि सावनाय समावहाय माने गिबियावहाय ओ अरदाबावहाय जोंनाहाय बे फिथा खौहाय एसे हरग्रोनाय जायो आरो माने आरो सा सानजा खोला सोनाब मोनब्रैबो दिगावहाय मागो सिख्लानो जालांदो होननानै जोंनिया हरनाय मोनसे नेम दं आरो बेबायदि ओ सा सानजा खोला सोनाब फारफ्रोमबो दिगखै बे मोनब्रै दिगखैबो फिथा मोनसे मोनसे सारदिंनानै हरनायनि उनावसो जों सुबुं माहारिया जायो आरो माने मागो सिख्लानो जोङो बावउहरग्रोनाय जा मोनसे जोंहा नेम दं आरो बेबायदि बावहरगोरो बेनि उनावहायसो जायो बेबायदिनो बर' न'खरफोरावहाय एबा जोंनि गामिफोरावहाय एबा जोंनि ओनसोलावहाय ओ मागो दमासियाव बेबायदिनो बिनि न'खर बिनि न'खर बेबायदि फिथा लारु सावनानै जादिंलायनाय नेम दं आरो बेबायदि जादिंलायो
बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबायमोन
औ
एसेयावनो दोनथ'नैसैया
औ दे ओं गोजोन्थों